औ खोनादों।
औ दे बिदिब्ला जोङो लाथा एम्फौनि सोमोन्दै जोङो सावरायगोन लाथा एम्फौखौ माबायदि बानायो आरो माबायदि जायो बेनि सोमोन्दै जोङो सुंद'यै सावरायगोन।
औ औ औ खोनादों जागोन दे जागोन जोबोद मोजां।
दे बिदिब्ला जोङो रायज्लायनोसै लाथा होनोब्ला जों बयबो मिथियो बेयो बर' मोनसे एम्फौ आरो बेखौ बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो फिसि बोगासिनो दङ आरो बे खौ फिसियोब्ला बेयो फार्स्टआवनो बे खिरैनि ओमफ्राय बिदै दैनानै आरो बे बिदैनिफ्राय लानानै बे सिखिरिया जाय यो आरो बेनिफ्राय थाखायो आरो बे लाथाखौ फिसिनोब्ला जोंनो बै खावरं बिलाइ आरो सोरबा खारुम बिलाइ होनानै फिसिनाय बे खौ जोङो नुयो आरो सोरबा इन्दि बिलाइ होयो आरो जेब्ला बियो देरलाङो अ ब्लानिया बियो फिथोबखायो आरो फिथोबखानानै बिनि सिङाव थानाय जि एम्फौ बेखौ बख'नानै जोङो सोरबा एवनानै जायो आरो सोरबा फाजा एवनानै जायो आरो बेखौ बिनिनो जि फिथोब बेखौ जोङो गोबां रोखोमै बाहायनाय जायो सोरबा इन्दि हि बानायनाय आरो बे इन्दि हिखौ खुन्दुं बानायनानै सोरबा ओ इन्दि फालि इन्दि दख'ना बेफोरबायदि बानायनायमोन दा बेनि सोमोन्दै नोंथाङा माबाफोर बुंगोन नामा?
औ निस्सय नोंथाङा जि बाथ्राफोरखौ बुंलांबाय जोबोद मोजाङैनो बुंलांबाय आरो जेरैहाय नों बुंलांदों जे सिखिरिनिफ्राय जि एम्फौ लाथाया जि सिखिरिया जि बिदै दैयो बे बिदै दैनायनिफ्राय जो बे एम्फौ लाथा याव महर लायो स' बियो औ थारैनो नंगौ बे बाथ्राया ओ जेब्ला सिखिरिखौ हमनानैहाय बै हिखौ खाना नै वालाव जेब्ला दोनो अब्ला बेवहाय सिख्रिया बासथाबनानै बेवहाय बिदैखौ दैनायखौ जोङो मिथिनाय नुनो मोनो आरो बिनि उनाव बे जेब्ला बिदैया दैयो अब्ला बिखौहाय दाला एबा सान्द्रिफोरावहाय जिजों मोजाङै खोबना दोननायखौ जोङो नुनो मोनो अब्ला बियो लासै लासैनो बियो ओ महर ओ लाथा एम्फौनि महर लानायखौ ओ जों नुनो मोनो जेब्ला बेयो इसे इसे देरलाङो बेयावहाय बिलाइ फिसा फिसा फिसा बिलाइफोरखौ होनानै बेखौ फेदेरलांबाय थानाय जायो जाहोबाय थानाय जायो आरो बेबायदिनोहाय लासै लासै गोदोर गिदोर जालाङो महर लालाङो जेब्ला लाथाया गोदोर जायो अब्ला बेखौहाय ओ जि जि लाथाया सम जाबाय बेखौहाय बख'नानै बेखौ ओ बासिनानैहाय बेखौहाय बजार बा सखाफोरावहाय जोंनि ओ गामि ओनसोलाव फाननायखौ जोङो गोबांखौ नुनो मोनो आरो दिनैनि नैबे जौगाफु मुगायाव बेफोर लाथाफोरखौ मोननाया एसे गोब्राब बेखौ ओ फिग्रा मानसिफोरा एसे खमायलांदों आरो किन ना थायब्ला बेखौ जानाय बेखौ बायनानै फोरखौहाय जोङो बांसिनखौ नुनो मोनदों आ नैबे जौगाफु मुगायाव दा बे जौगाफु मु मुगायाव ओ बेफोरखौ फिग्रानिफ्राय बा बानायग्रा दिहुनग्रानिस्राय जाग्रा बाय-बाहायग्राया गोबांसिन बेखौ नुनो मोनदों जेब्ला जों बे बेफोर बुस्थुफोरखौहाय जोङो बेसोंनो ओ फालांगि नोजोरै नायोब्ला जों गोबां फालांगि खालामनो हागोन आ बेखो फाननानैबो हागोन बा बेलाथानो लागै जोङो बे जि लाथानो थाखाय जि आदारखौ नां गौ बे आदारफोरखौ जोङो न' ओं बारिफोराव गायना लानानै बेखौ जोङो फाननो हानायनिबो बेबस्था जोङो अनेक रोखोमै जोङो नुनो मोनो बा मिथिनो मोनो दा थिग बेबायदिनो ला लाथानि बिजि लाथायो जि ओमो अंखारबाय दा बेयो जि राग'यो अब्ला बियो मोनसे महर लानानै फिथोब खायो आरो बे फिथोब खानायनिफ्रायनो बे फिथुबखो ओ जेब्ला फिथुबनिफ्राय ओंखारनानै सिखिरि जायो अब्ला बे बिरलाङो आरो जाब जि जिब थालाङो बे फिथुबखोनो जोङो ओ फानना हरनो हायो बे आरो खि-खिजि हिसाबै फानब्ला बे जोबोद दाम बेखौ नैरोजा सेरसेयाव नैरोजा थामजि रोजा ओ थामजि रोजानो ओ थामरोजा बेफोरबायदि बा रोजा बेफोरबायदियै जोङो नुनो मोनो आरो बेजोंनो जोङो ओ फागा दिहुननानै खुन्दुंफोर देनानै बिजों जि बानायनो हायो अनेक बेबायदिनो अनेक बुस्थुफोर खौ जोङो बानायनो हायो। ओ दा आङो नैबे समाव बेसांखिनिखोनो बुंनानै नोंथांनो आरो लाथानि सोमोन्दै बुंनो थाखाय आङो होनाय जाबाय।
औ नोंथाङा जि बाथ्रा बुंदों बेयो सैथो बाथ्रा दिनै जों नायोब्ला जेरै नोंथाङा बुंदों जि लाथा एम्फौखौ फिसिनायनि सोमोन्दै जि बुंलांबाय बियो सैथो बाथ्रा जेब्ला जों नायो अब्लानिया जों नुनो मोनोदिे फिसानिफ्राय लानानै देरनायसिम बेखौ जोथोन लानो गोनां बेखौ जोथोन लायाब्ला मोजाङै आबाद लायाब्ला बेयो लाथा एम्फौआ मोजाङै देरनाय नङा बेनिखायनो बेखौ देरहोनोब्ला बे मोजांसिन बिलाइ होनोब्ला जों मोनथियो बे जाबाय ओ इन्दि बिफांनि बिलाइ बेखौ होयोब्ला बे लाथाया मोजाङै देरलाङो आरो मोजाङै देरनानै बियो गोदोर गोदोर जायो आरो जेब्ला बे खावरुंनि बिलाइखौ होयो अब्लानिया बेयो एसे लासैहै देरलाङो आरो जुदि मोजाङै देरनायखौ नांगौब्ला बे इन्दि बिलाइखौ होयोब्ला बे लाथा एम्फौआ मोजाङै देरलांनाय बेखौ जोङो नुनो मोनो आरो जेब्ला बेयो देरलाङो अब्लानिया मास मोननै मास मोनथामसो बे- खौ औ बे इन्दि बिलाइखौ होबाय थानो गोनां जायो अब्लानिया बेयो जेब्ला गिदिर जालाङो अब्लानिया बेखौ बे बिलाइनिफ्राय बो- खारनानै सोरबाबा आ बै थालिरनि बिलाइ बेखौ दाननानै होयो आरो दाननानै खानानै होयो आरो बियाव बोस्लायनानै होयो आरो जेब्ला बि बोस्लायनानै होयो अब्लानिया बेयावनो बियो बिथोब खानानै थायो जेब्ला बियो बिथोब खायो अब्लानिया बिनि सिङाव बे एम्फौआ फिसा जानानै थायो आरो जेब्ला बि- खौ बे बिथोबनिफ्राय बोखांगोन अब्ला बोखांनानै जेब्ला बेखौ बख'यो अब्ला बेनिफ्राय एम्फौ लाथा एम्फौआ जायो आरो जेब्ला बे बिथोबखौ बख'आलासिनो बिदैयैनो दोनगोन अब्लाना बेयाव उनाव देरलांनानै बिनो सिखिरि जायो। जों बेखौ नुनो मोनो आरो जेब्ला जोङो नायो अब्लानिया जों नुयो जे गोबां जोंनि बर' आ-आइजोफोरा बे खामानिखौ मावगासिनो दङ। आरो बेजों फालांगि खालामनानै जागासिनो दङ आरो जेब्ला जों नायो अब्लाना जों नुयो हा- बाजाराव लाङोब्ला फयायाव से फयायाव जेब्ला जों नायो अब्लानिया जौसे रां सोरबा सेजौ बाजि रां बेबायदि होनानै फानो आरो बायग्रायाबो बेखौ आरो लाङो आरो बेखौ जानो जोंनि बर' फ्रा जोबोद मोजां मोनो आरो बे लाथाखौ जोंनि बर'फोरा सोरबाबा गोरानफ्राय जायो आरो सोरबा बे लावजों संनानै जानाय जों बेखौ नुनो मोनो आरो जि लाथा एम्फौनि जि फिथोब जि फिथोब बेखौ जोंनि बर'फ्रा सोरबा हिसान दानानै बिनिफ्राय सोरबा दख'ना बानायो बेबायदिनो गोबां दख'ना बानायो जेरैहाय जोंनि बर'फ्रा दख'ना गाननानै मोजां मोनो बेबायदिनो गुबुन गुबुन दख'नाखौ बे इन्दि खुन्दुंनिफ्राय बानायनानै दानाय जों बेखौ नुनो मोनो दा जों बेखौ नुनो मोनो आरो बेजोंनो जोंनि बर'फोरा मा खालामदों गावनि थांना थानायनि राहा लामाखौ दिन्थिना लादों खालामनानै लादों। आरो बेजोंनो एसे एनै गावनि न'खराव नांगौ जानाय गथ'फोरनो फरायनायाव एबा बहाबा थांनायाव नांगौ जानाय बेफोरखौ बे एसे एनै रांजोंनो बिसोरो गावनि थांना थानायनि राहा लामाखौ खौ खालामना लादों बे लाथा एम्फौ फिसिनायनि गेजेरजों दिनै गोबाङानो दिनै जोंनि बर' आइजोफोरा बे लाथा एम्फौखौ फिसियो आरो बेनि गेजेरजों गोबाङानो दिनै न'खरखौ मोजाङै सालायगासिनो दङ दा आरो नोंथाङा माबाफोर बिनि सोमोन्दै सोमोन्दै बुंबावगोन नामा?
नोंथाङा जि बाथ्राफोरखौ बुंलांबाय बे थारैनो नंगौ दिनै दिनैनि नैबे जौगाफु मुगायाव जों नायोब्ला लाथाखौ जोङो बजार जोंनि बजारफ्रावहाय फोरावहाय जोङो फाननायखौ नुयो आरो बेखौ बांसिन आइजो माहारिफोरा बेखौ फियो आरो फिनानै बेस बिथांमोनानो फाननानै आरो बिथांमोना गावसोरनि सोलिनाय लाइफआव जिबनावहाय बिसोरो बेयावनो सोलियो। आरो जोङो बेखौ नुनो मोनो। मोनो दिनैनि जुगावहाय दिनैनि जौगाफु जुगावहाय बेखौ हटेलफोराव हाय रेस्टुरेन्टफोरावबो हाबा बाहारफोराव जों बे लाथा फाननायखौ नुनो मोनो सिगांनि जुगनिफ्राय जों नायनो थाङोब्ला नैफोर बुसथु थुफोरखौहाय जोंनि ओ थागिबि बा जोंनि उम ट्राइबेल मानसि। हाय जानायखौ जोङो बांसिन नुनो मोनो। नाथाय दिनैनि जुगावहाय खौ जेनेरेल मानसि फ्राबो बेखौ जानायखौ। जोङो नुनो मोनो। आरो आरो गोबां मानसिफोरानो जायो खायफा जायो ओंखामजों जायो खायफा खुगा गोजा जायो खायफा फोरजोंबो बिखौ जानाय। खौ जोङो नुनो मोनो। थिग बेबायदिनो। आरो ओम। बे लाथाखौ फाननानै गोबां रांबो खामायदों जोंनि आइजो माहारि फोरा ओ थिग ओ दायो आङो बेसांखिनिखौनो बुंनानै नोंथांनो गथायफिनबाय।
औ नोंथाङा जि बुंदों बे सैथो बाथ्रा दिनै जोंनि बर' हिन्जावफोरा बे लाथा एम्फौ फिसिनायनि गेजेरजों गावनि न'खरखौ ओ गोबां जौगानाय लामाथिं लाबोनाय बेखौ जोङो नुनो मोनदों आरो बेजों लोगोसे दिनै बे लाथा एम्फौखौ गोबां जोंनि बर'फ्रा गोदो गोदाय गोबां फिसियोमोन दायो जोङो नायोब्ला बे मुगायाव बे गोदान मुगायाव जौगानाय मुगायाव जेब्ला जों नायो अब्लानिया जोंनि बर'फ्रा बहुद खम जालांबाय ओ गोबाङानो बे लाथा एम्फौ फिसिनाय बे खामानिखौ दोनथ'बाय नाथाय गोबाङानो खायफा खायफाया ओ बे लाथा एम्फौ फिसिनानै दासिमबो गावनि न'खर बेंनायाव बे लाथा एम्फौ फिसिनायनि गेजेरजों सहाय लागासिनो दङ'। आरो बेबायदिनो जोंनि न'खरा बे लाथा एम्फौ फिसिनानै गावनि न'खरखौ जौगानायाव लांगासिनो दङ दा अब्ला जों बे लाथा एम्फौ फिसिनायनि सोमोन्दै बेसेबांवनो रायलायनानै दोन्थ'बाय हामबायसै नों
हामबाय होनदो। ऐ।